ओ खोनादों ना नोंथां।
औ खोनाबायना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दायो फ्रि ना?
औ फ्रिआवनो दं नोंथां।
अ अब्ला आङो नोंथांजों ओ गोदोनिफ्राय आथिखाल मुगायाव जेनेबा मा-मा सोलायबोखो बिनि बागै सावरायसै आं गिबियाव सावरायग्रोसै औ ओमफाय बेनि उनाव नोंथां-नोंथाङा ओ फोरमायनानै होदो।
औ जागोन नोंथां।
बिदिनो ओ गोदोनि गोदोनिफ्राय आथिखालाव। जों नुनो मोनखो होननानै औ खोनाबाय नोंथां औ।
नोंथाङा एसे नेटवर्क गोनाङाव थालाय मोजां खोनानो नागिराखै माने।
औ खोनाबाय नोंथां। खोनाबायना नोंथां औ बिदिनो गोदोनिफ्राय आथ थिखाल मुगायाव जेनेबा मा-मा ओ सोलायबोखो बिदि होननानै बुङोबाथ' जोङो गिबियावनो ओ हान्था मेला जों हान्था मेलाखौ नुहरग्रोनायखौ जों नुनो मोनो सिगां समावथ' ओ गोदोनि मानसिफोरा मानि ओ मोसौ गारि ओ गाराइ गारि मैसो गारि मानि बेफोरजोंसो थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामनायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव मानि ओ गारि मथर ओंखारबाय ओ बेफोरनि जाउनाव मानि सिगां समाव मानि दाबसे जायगानिमफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो थाखाय मानि गोबाव समनि गोनांथि जायोमोन आरोखि नोंथां। नाथाय आथिखालाव ओ गारि मथर ओंखारनाय लोगो लोगो मानि ओ बे दसे समनि गेजेरावनो माने सहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ गोदोनि समावथ' जों ओ सरकफोरखौबो नुनो मोनामोन। बिदिनो हाग्रा बारि हाग्रा बारि ओ लामाफोर बानायनाय। खुथ्रु खाथ्रा माने हाखर हाला बेफोर माने ओ बेफोरबायदिनि जाउनाव माने गराइगारि मोसौ गारि बेफोरजों माने थांलाय फैलाय खालामनायाव गोबां सम लायोमोन आरोखि नाथाय दानि जुगावथ' लामा जाजोबबाय गारि मथर ओंखारबाय। माने हान्था मेलायाव गोबां साबसिननिफ्राय साबसिन जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि।
औ औ
ओमफाय बिदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला मबेल मबेलाथ' जों बयनियावबो दङ जोंथ' गासिबो दानि जुगावथ' गंफा-गंफा मबेल थाखायो बयनिबो आ खायाव जोङो सिगां समावथ' ओ खबर लालायनोबा जेनेबा ओ जोङो दाब से जायानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव मानि खबर लालायनो थाखाय जोङो। सासे मानि लाइजाम लिरनानैसो हरलायनायखौ जों नुनो मोना नुनो मोनोमोन आरोखि सिगां समाव। बिदिनोस लाइजाम लिरेलायनानै पस्टमेन होननाय थायोमोन बिदिनो लाइजाम दैथायग्रा। मानि बे-बेसोर दैथायनानै मानि जोंनि जे ओ खोथाफोर बेफोरखौ सेयार खालामनानै होयोमोन आरोखि। नाथाय आथिखालाव जोङो जा मबेल थाबाय मबेल थानाय लोगो-लोगो जों जोहानि मबेलावनो जों गासैखौबो मोनजोबनायखौ जों नुनो मोनसै आरोखि। बिदिनो जोङो माबा मोनसे खबर लालायनोबा जोङो फन थुलायनायनि गेजेरजों माने ओ न'आव फैयालासिनो खबर होआलासिनो मानिे फननि गेजेरजों जों खबर होनायखौ जों नुनो मोनो आथिखालाव ओ बिदिनो मबाइलनि गेजेरजों जोङो शपिं खालामनाय बास टिकेटफोर बुकिं खालामनाय हटेल बुकिं खालामनाय बबावबा बेरायहैनो बा ओ बेफोरनि फारसे ओ
रिसार्चफोर खालामनाय जेनेबा ओमफाय बिदिनो बायदिसिना मिथिनो मोनै जिनिसफोरखौ मिथि दिरनो मोनबाय मबाइलनि गेजेरजोंनो बिदिनो जों आथिखालाव मानि रांफोरखौबो सिफियावबो लालायलायनांला मानिे अनलाइनाव नो मानि लानो हाबाय आरोखि मबाइल जोंनो माने बिदिनो गोदोनिफ्राय माने आथिखालाव गोबां सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनबाय बिदिनो ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला बिदिनो गारि बुंनानै बुङो गारि मथर बुंनानै बुङो आरो गारिनिफ्राय जेनेबा जोंनोथ' आथिखालाव सम समजोंथ' जों जेब्लायबो खारफायो दानि जुगनि दानि जुगावथ' मानि समानो जोंनि थाखाय गोनांथि माने सम माने गारि मथरजों जों जे ओ जे समाव सहैनांगौ बेयाव सौहैयाबा मानि बेनिफ्राय आरो थाब सहैग्रासिनो जेरै ट्रेन ट्रेन ओंखारलायबाय जों ट्रेनखौ नुनो मोनो आरोखि आरो ट्रेननिफ्राय गोख्रैसिन सहैनो थाखाय एर'प्लेन बेफोरखौ नुनो मोनबाय जों मानिे साबसिननिफ्राय हामसिनखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि गोदोनिफ्राय आथिखालाव ओमफ्राय बिदिनो गाननाय जोमनायनि बेलायावबो सिगां समाव जोङो गाननाय जोमनायफोरखौ ओ बारा नुनो मोनामोन नाथाय आथिखालाव गोबां खम कम्पानि इन्डासट्रिफोर ओंखारनायनि जाउनाव माने गोबां माने दिहुननाय जाबाय आरो एभेलेबेल माने गाननाय जोमनायफोरावबो सिगां समाव मानिे ओ गो जेब्ला गुसु बोथोर गोजां बोथोर जायो अब्ला जोङो ओ गोदोनि मानसिफ्रा मानिे न' सिङाव ओ नङाबा बिफां सिंफ्राव ओ अन्थाइ गुदुं जायगा मानि नागिर नागिर मानि थानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोखि नाथाय आथिखालाव गोबां गुदुं गुदुं सि ओंखारनायलाय मानिे जों बेफोरखौ गाननानै गोसोबायदि बेरायनो हायो आरोखि आथिखालाव मानिे गुसु जायगायाव मानि जेराव गुसु माने बेफोरावबो बेरायजोबनो हायो आथिखालाव बिदिनो साबसिनफ्राय हामसिन जानायखौ जों नुनो मोन्दों बिदिनो फरायनायनि बेलायावबो बुंनोबा जोंथ' गोदोनि मानसिफोरखौ नुनायाव ओ खोनानो मोननायावथ' जों गोदोनि मानसिफोरा मानिे बिफांफोरावसो ज' बिफां साया नागिर नागिर लेखा सोलोंथाइ फरायनायखौ जों नुनो मोनोमोन नोंथां
औ नोंगौ
ओ नाथाय आथिखालाव मानि ओ बेफोरनि जेबो मानिे ओ गोनांथि गैला आरो माने आथिखालाव माने फरायनो थाखाय गोबां ओ सुबिदा जाबाय माने ओ फरायनो थाखाय ओ फरायसालि बानायनाय जाबाय ओ बेफोराव मानिे सोलोंथाइखौ होनाय जायो माने बेफोराव माने सिगांनि बायदि गरम जायोब्ला माने गरमफोर जायोबा साया साया थानानै अखा हायोबा अखा सि जानानै सोलोंथाइ लानो गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोर माने गोरलैनिफ्राय गोरलै जाबोनो हमबाय आरोखि नोंथां ओ बेनिखायनो ओ गोदोनिफ्राय आथिखालाव मानिे गोबां सोलायनायखौ जों नुबोनो मोनबाय अब्ला ओ नोंथाङाबो जेनेबा आथिखालनि मुगायाव जेनेबा गोदोनिफ्राय जेनेबा आथिखालाव मा मा सोलायबोनो हमखो ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा बेबायदि सोलायबोनायखौ बेखौ मोजां मोनदों ना मोजां मोनाखै बिनि बागै ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो
ओ जागोन नोंथां आथिखालनि मुगायावथ' जोङो नायोब्ला माने मा बेफोरबायदिनो गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो सोलोंनायजों लोगोसे जाय खौ जोङो माने मा जायखौ जोङो नांगौ जादों जोङो बेखौ मोनदों आरो जायखौ जोङो नाङा बेखौबो जोङो मोनदों आरोना बेफोरखौ जोङो मा उल्था फाल्थानि जाउनाव जोङो माखौबा माखौबा मानि मा जोंनि थाखाय गाज्रिबो आरो मोजांबो आरोना। जोंनि जाहोनाव जोङो मोजांखौ साननानै नायोबा बेफोरबायदिनो ओ बोथोरस माने सोलायनायजों मुगा सोलायनायजों लोगोसे सि गोदोनि समावहाय मोसौफोरजों जोङो हाल एवोमोन माइ मावनो थाखाय एबा आबाद मावनो थाखाय एबा दालि बेसर ओ बेफोरबायदिनो फाथोआरिफोर फोनो थाखाय जोङो मोसौजों हालेवोन नङा बानोथां आरो दानि मुगायाव जोङो हालेवनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना गोदोनि समावहाय बेफोरबायदिनो मोसौजोंहाय बिदिनो मोनसे बिदिनो बा बिगासो हाफोरखौहाय माने मा बिदिनो दान मोन से हालागै बारनो नागिरोमोन आरो ना हालेवोबा जुदि गासिखौबो खौबो हालेवजोबोबा आरो दानि समाव जोङो नायोबा दसेनो माने फोजोबस्रांनायखौ जों नुनो मोनसै आरो ना। फिट्रफोरजोंहाय बेफोरजों मोनसे गोनोखोआरि दिहुननाय साइन्टिस्टफोर दिहुननाय बोथोर सोलायनायजों लोगोसे जोंनि थाखाय गोबां मोजां हेफाजाब होदों आरोना आरो गोदोनि समाव जों नायोबा गोबां खस्थ' मोनोमोन जुदि जों जोङो बै समावहाय जेब्ला मोसौ गारिफोरनि अनगायै जोङो मा आखाइफोरजों गोबां रोगानांगौ जायोमोन माल माथाफोरखौहाय जेरै जोङो मा गुबुन जायगायाव थांनो थाखाय जों मोसौ बारसिनो थांनो हायामोन गोजान गोजानावहाय आरो बेफोरनि जाउनाव जोङो मा? जोंनि फालांगि खालामनायफ्राबो हान्था मेला खालाम खालामनायफोराबो माने मा ससेयावनो होस्रांनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना नांगौ खिनिफोरा माने फोजोबबो नागिरामोन आरो दानि बेलायाव जोङो नायोबा गोनोखोआरि दिहुनायफोरजों लोगोसे बेफोरनो गारि मथर बिदिनो ओ गाबानो खारनाय साबानो खारनाय जेरै गाब बाइकफोर दङ थाव सोबानो खारनाय बेफोरबायदि गोबां माने दिहुननायजों लोगोसे मा जोंनि थाखाय गोबां हेफाजाब होदों आरोना आरो गोदोनि समाव जोङो नायोबा मानिबा मोसौ गारिजोंसो माने लांलाय लाबोलायखौ जों खालामनो हायो। हायोमोन आरोना जुदि नैजौ ब्रैजौ किल'मिटारखौ जों गोदोनि समावहाय बेफोरबायदिनो जि दिन जिबा दिन लायोबा दानि समायावहाय जुदि गारि मथरफोरजोंहाय बिदिनो नैजौ ब्रैजौ किल'मिटारफोरखौहाय बिदिनो ओ जि घन्टा जिब्रै घन्टाफोरनि एबा जिबा घन्टाफोरनि गेजेरावनो जों सहैनायखौ जोङो मोननो हासै आरोना नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदिनो गोबां सोलायनायखौ जोङो मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे जोङो नायोब्ला गोबां रोखोमनि जेरै हान्थ मेला खालामनाय जेरै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव फैनो थाखाय एबा ना माल माथा जि गस्ला आरिफोरखौ जेरै जोङो खमनानै लायोबा जों गामि ओनसोलनिफ्राय जुदि इन्दि मुगाफोर जुदि जोङो खालामोबा माने एम्फौ फिथोबनिफ्राय जोङो मोननाय इन्दि मुगा बे जियाखौ माने मा खुन्दुंङाखौ मोनसे सोंनानैहाय फानहरनाय फानहरनायजों लोगोसे मा गुबुन गुबुन जायग यावहाय बेखौहाय दाहैनानै एबा लांलाय लाबोफलाय खालामनायनि जाउनाव बेखौ बेखौहाय जोङो गानफैफिननो हासै आरोना बेफोर जाहैबाय मोनसे गोनोखोआरि दिहुननायजों लोगोसे मा ओ गुसुं मुगायावनो माने गुफुं गुसुं समावनो जोङो बेफोरखौ माने मा मोनफुंजोबनो हासै आरोना नङा होमबा नोंथां जुदि जोङो सिगांनि समाव जोङो नायोबा जिया आरिफोरखौ जुदि जोङो आखाइजों दायोबा माने मा ओ जुदि थाम गान एबा थाम खान एबा बा खान दख'ना जुदि दायोबा बिदिनो सम लायोमोन ओ दा मोनसेहालागै सम लानो नागिरोमोन आरो ना आखाइजों दानायावहाय बेफोरबायदि आगर गोनां मोजां मोजां होयोबा आरो जुदि दानि समाव नायोबा जोङो मेसिनारिफोराव सोनानै एबा दारिमिनफोराव सोनानैहाय बेखौहाय मा मोनसे सुइस सेरबानो मानायबा बियो हारसिंनो अट'मेटिकलि बियो जानायखौ जों नुनो मोनसै आरोोना नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि बिदिनो मोनसे गोनोखोआरि दिहुननायजों लोगोसे गोदान मुगाजों गोदान गोदान फैनायजों लोगोसे जोंनि थाखाय गोबां सोलोलायनायजों लोगोसे जोंनि थाखाय गोबां हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना। आरो जोंनि गाज्रिखौ जों नायोबा जेरै दारिमिन गायसननाय बेफोर बेफोरबायादियानो मा आबहावाखौ गुबुंले खालामनाय सुबुं अनजिमा बारनायजों लोगोसे बिफां लाइफाङा जोबस्रलांनायनि जाउनावहाय गोबां गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनदों आर ना नङा होमबा नोंथां। बेखौ नोंथाङाबो मिथिगौ आरो बेजों लोगोसे जोङो दारिमिफोरनिफ्राय गनाय मयला आरो गेसफोरा माने मा गोजौ फारसे थांनानै जों मोजजों मिलायनानै बियो मोनसे एसिड अखा हानायनि जाउनावहाय जों मानसि माहारिफोरनावहाय माने मा बिबुरनि गाराय केन्सार आरिफोर जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना। नङा होमबा नोंथां?
औ।
आरो बेजों लोगोसे जोो मा दारिमिननिफ्राय बनाय बिफोरनि सावगारनाय मैलाफोरा गाहायाव माने दैजों मिलायनानैहाय दैफोराव मिलायनानै लैथोफोराव थांनानै जिब जिबिफोरनि थाखाय एबा जोङो बे दैफोराव जुदि दुगै फैयोब्ला माने बेयावहाय जोङो बायदिसिना सि जायोब्ला माने जों बेफोरनिफ्राय गारायफोर जानो हायो बेमारफोर जानो हानायखौ जोङो नुनो मोनसै आरोोना गोदोनि समाव मेा बेफोर गैयियावहाय माने जोबो मोजां मोन आरोना बिफां लाइफाङाबो थाज जायोमोन माने फ्रा थांनानै थानो थाखायबो मान मा गरमफोराबो खम जायोमोन। गोरलै जायोमोन आर ना माने मोजां जायोमोन जोंनि थाखाय थांनानै थानायावहाय गुसु थान्दानो आर दानि समाव नायोब्ला मानोबा गोब्राब जानायखौ जोङो नुनो मोनसै थिग बेफोरबायदि बिदिनो जुदि जानाय लोंनायनि बेलायावबो जुदि जोङो नायोबा बेफोरबायदिनो माने मा थाजा थाजा रासायनारि हासार होयि बेफोरबायदि मोजां खाजाफोरखौ जोङो जानायखौ जोङो मोजां मोनोमोन आरोना आरो दानि समाव जुदि नायोब्ला मोनसे गोनोखोआरि दिहुननाय मोनसे मा रासायनारि हासार मोनसे केेल केमिकेल गोनां हासार बेफोरबायदि जा बाहायनायनि जाउनाव मानिबा मानसिफोरा बेखौ जायोबा बेमार आजार ज जानायखौ जों नुनो मोनसै आरोना नङा होमबा नोंथां। थिग बेबायदिनो गोदोनि आरो दानि समखौ नायोबा औ बेफोरबायदि जोङो सोलायनायखौ नुनो मोनसै। समाबो जाबाय जोंनिया दंथ'लायनोसै नामा नोंथां औ।
दा नोंथां।